खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
अ‌।
ओ नोंथाङा गोदो बर'फोरा माबायदि न' लुनानै थायोमोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
अ औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि बरफ्रा गो दो माबादियै नखौ लुनानै लायोमोन ओ आं जाखिनि मिथियो बिनि गेजेरजों आंङो नोंथांनो फोरमायनो होनो सानदों। ओ बेफोरनि गेजेरजों आरो माबाफो र गोरोनथिबा बे नोंथाङा बेखौ खोन्थानानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। ओ जोंनि बरफ्रा गोदोयो नखौ हानिफ्राय ओ दंफांफोर आरो थुरि बुथुमनानै हानि लिरनानै लायोमोन।
औ।
ओ उखुमावहाय ओ थुरि थुरि थुरिखौ हानानै होलाबनानै लायोमोन।
औ।
आरो इन्जुरखौ इन्जुरखौ बरफोरा औवानि औवानि हेब औवानि बानायनानै बे औवानि सायावहाय हा लेरनानै इन्जुर बानायोमोन। बे हाखौ बरफ्रा ओ हामा माथाजोंबो लिरो आरो हा मोजां बिदिजों ओ बुरजा दामोल खालामनानै ओ अखानायै जेब्ला मोसौफोरा खिनानै दोनो बैफोर गोबोरखिफोरखौहाय बुथुमनानै बेखौ हाजोंहाय बुरजा गाग्लियोमोन। बे गाग्लिनायनि गेजेरजों ओ बानायनाय अ माबा इन्जुर ननि थाखाय बानायनाय बे इन्जुर बेयावहाय बे हाखौ ओ बुरजा मालाबा लोगोफोर खाथिनि हिनजाव लोगोफोरखौ लानानै लिरोमोन। आरो एसेलबा गाव हारसिंबो लिरोमोन। जोंनि बरफोरनि ओ न'श बानायनाय महरा गोलैयो ओ थुरि आरो औवानि आरो दंफां बेजों लोगोसे गोबोरखि आरो हा बिदिजों बानायनायखौ जोंङो बांसिन नुनो मोनोमोन।
औ।
आथिखालावसो ओ दा जुगा सोलायबोबाय दायो फाखानि न लुनायफोरखौओ बांसिन नुनो मोनसै गोदोनि बरफोरनि बैफोरबायाददि लुनाय नफोरखौहाय। जोंङो दाना बांसिनै नुनो मोनलिया।
औ।
दा नोंथांमोनथिंबो दायो बेबायदि हाजों लुनाय नखौ नुनो मोनबावो नामा।
औ नोंथां नुो जोंनि साइडथिं दाबो बेबायदिनो मिथिंगायनो औवा दंफां थुरि बायदिजों न लुनायखौ नुबावो बिदिनो बरफोरा औवा बुर। खाखौ खुन्था गायसननानै हायावनो निजिनि न बिथाखौ। सिगांङो हाजों। खोनानै लाग्रोयो बेसेबां गोजौनि। नांगौ जखानि बायदि खोनानै लायो बेनिफ्राय। खुन्था गायसननानै बे औवानिफ्रायनो बेरा दुमनानै। नखौ। बेरा होनानै लायो, आरो ओ सिगांथ। थिं बाहायामोन नालाय बरफोरा। थोरिफोरखौनोओ। उखुम बानायनानै लायोमोन आरो नाराफोरखौबो लानाय। खौबो नुनो मोनो। बेनि उनाव। दर्जाफोरखौबो औवाजोंनो हेबनानै लानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
आथिखालावबो, गामि ओनसोलफोराव नुबाङो बेबायदिनो जोंनिथिं दाबो दङ।
औ।
आरो आथिखालावथ बांसिनानो। दा थिग ओ सिमिट अन्थाइ बालाफोरजोंसो न लुनायखौ नुसै।
औ। नोंथांमोनथिंबो, बिदिब्ला दासिमबो बेबायदि बरफोरनि मिथिंगानि सायाव बुथुमनानै न लुनायखौ दासिमबो नुनो मोनो। होनबा बेयावहाय नोंथां। थांथमोननिथिं दासि। बो गोबोरखिजोंनो गोबोरखि आरो हाजों नखौ लिरनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आर ना।
औ नोंथां नुयो, बेबायदिनो आरो मागो दमासिफोराव गोबोरखिजों ओ न लिरनाय, बैसागुफोरावबो न लिरनाय, फाख्रि बेफोरखौबो औवा बायदिसिना जोंनो। बानायनानै दंफांफोरजोंनो बानायनानै। गोबोरखिफोरजों लिरनाय।
बिदिखौ दाबो नुनो मोनबावो।
औ नंगौ। आरो बरफोरनि बरफोरा गोदोयो नखौ मोनबैसे आरो माबायदि मा मा रोखोमनि न लुनानै लायो बेखौ नोंथां थाङा मिथिगौ नामा? जेरै इसिं अखं।
गोदोहाय बर'फोरा औ औ। बिदिनो बर'फोरा मोनसे ओ न'खौहाय खथाथाम लुयोमोन। मोनसे इसिं अ खं आरो
मोनसे खफ्रा
आरो बे जोंनो, बेनि साहाथिं लुयोमोन आरो बे न'खौहाय बर'फोरा। ओमफ्राय बिनि खोलाहाथिंजाय। मोसौ गलि आरो सानजाहाथिं बाख्रि। बेबायदि लुरुयोमोन। आरो बर'फोरा सोनाबथिंजाय आलासि थानो बा, ओ दाहोना रुवाथि गोदोथ' बिराद बिदि दोनोमोन नालाय। थो बर'फोराथ' आबाद मावनानै जाग्रा नालाय आबाद मावनो थाखाय गोबां मानसिनि गोनां जायो जिहेथु दाहोना रुवाथि बर'फोरनि न'खराव थाखायोमोन। आरो बेफोरखौ दोननो थाखाय सोनाब साइतथिं जाय उफ्रा मोनसे न'लुयोमोन आरो बे खौबो मिथिंगाज जोंनो बानायोमोन बर'फोरा औवा बायदिसिनाजोंनो आरो गोदोथ' थिं बायदिसिना मोनामोन नालाय थोरिफोरखौनो उकुम होनानै लायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि साइडथिंबो दाबो बेबायदि न'फोरखौ नुनो मोनो जानांगौ न'फा न'निब्लाबो
ओ जोंनिथिं बेबादि न'खौ फ्राय नुनो मोनला दायो माने थुरिफोर थुरिफोरखौबो मोननो गोब्राबसै।
औ
ओ जायनि थाखाय माने आथिखालावहाय गोदानै ओंखारनाय थिंफोरखौसो बाहायसै।
औ
आरो बेजों लोगोसे दाना आथिखालाव एसे खमावनो थिंफोराबो मोननाय जाबाय आरो आथिखालाव बायोब्लाबो थुरि बायनांसिगोनसो।
औ
आरो बेखौहाय दैमा गोजान गोजान बारनानैसो लायनांगौ जायो अब्ला दैमाफोर दैमाखौ बारनानै लाबोनायावबो थुरिफ्रा कस्थ' जायो हिसाबै दाना बेखौ हानानै लायनो नागिरलिया। ओ गोरलैयै सहस आवनो मोननाय थिंफोरख खौसो बाइस बायनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय ओ औवाफ्राबो निजा गावनि गैखायाबा बायनांगौसो जायो‌।
औ औ
औ आरो आथिखालावहाय बांसिनानो मानसिफ्रा मोसौजों आबाद मावला जायनि गेजेराव मोसौ मोसौ खिखोबो मोननो गोब्राबसै बिनि थाख खायनो माने सोरबा सोरबा सहसै हानाय बायदि थिंखौनो न'बानाय नासोलासै आरो थाबनो जानाय बायदिनो आजिखालि न'खौ औवाजों औवाजों औवाजोंल' बेरा दुमोब्लाबो बेवहाय गोबोरखि आरो हाखौ बाहायनानै लिरनायखौ जोङो नुनो मोनला।
औ
हा हाखौ एसे एनै लिरनाय नुनो मोनो होमबाबो आथिखालावहाय बे औवाजों बानायनाय बेराजोंनो ओंखाम संग्राफोरखौबो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
आरो दाना गोदोयो उसुं थाबा उसुंख खौबो लिरनांगौ जायोमोन आरो उसुंखौ उरिफोरा ओ आरखां ओ सस्रमाफोरा उरनानै खानस्रिफ्रा उरनानै गाज्रि खालामोमोन ना जायनि थाख खाय दायो माने सहसाव जानाय बायदिनो अन्थाइ होनानै ओ सिमिट लागायनानै बे हाखौ दाना लिरनानै लानायसो नुसैयो आरो जाहाथे जि माने एम्फौफोरा गाज्रि खालामा बेनिखायनो जोंनिथिंजाय बेबादि गोदोनि माने लुनाय बे न'लुनाय आदबफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो आरो दा जुगाबो सोलायबाय हिसाबै
औ नोंथां
औ
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम गो गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों
औ